औ
औ
खाना हो होनदों दा नोंथां ना?
औ खोनादों
अ अ मा खालामदों नोंथां?
दङलै नोंथां ओरैनो
अ अ
फैब्ला जोङो माने मोनसे आयदानि सायाव सावरायजागोन दाना?
जागोन दे हागोन ओं
आ दा दिनैनि सावरायनाय आयदायाव नोंथां जेन'बा सोलोंथाइ आरो बिनि गोहोमखौ फंनैसो जेन'बा एसे सुंदै सावरायसै ना?
औ औ औ दे
बेयावनो जेनेबा आं बुंग्रोनांगोन ना नोंथाङा बुंगोन
दे नों बुंग्रोबानो जासिगोन दे
दा नोंथां सोलोंथाइ होनोब्ला जेन'बा जोङो जाय ओ जाय खान्थिजों जेन'बा सासे सुबुंनि आखाल आखुआ सोलायहोजायो सासे सुबुंनि साननाय हनाय एबा सासे सुबुंनि जि समाजजों गोरोबनो हानाय केपासि एबा समाजजों गोरोबनो ह हानाय बिनि जि आखुथाय बेखौ गोनांथि लामा फारसे माने हरनायखौनो जों सोलोंथाइ होननानै बुङो नङा होमब्ला नोंथां?
नंगौ
औ बेखायनो माने जोङो औ औ नंगौ ओ जेन'बा जोङो सोलोंथाइखौ जोबोद गुवारै सावरायनो हायो नङा होमबा नोंथां? थायखौ जेनेबा जों जेरैहाय फसंथानारि सोलोंथाइ जाय जोङो फरर्मेल इडुकेसन होननानै बुङो नङा होमबा बेनिफ्राय ओ फसंथानारि नङै सोलोंथाइ जायखौ जोङो मा होनना बुंगोन इनफरमेल इडुकेसन बेनिफ्राय मोनसे दंबावो जोंना जेन'बा नन फरमेल सोलोंथाइ आरो थ' बेफोरबायदि जों गुवार आयदायाव सावरायनो हायो जेरैहाय जेन'बा जोङो सोलोंथाइ होननानै बुङोब्ला फ्राय सुबुंफोरानो सानो जे फरायसालियाव थांनानै एबा जोङो कलेज फोराव थांनानै जि सोलोंथाइखौ मोनो बेखौसो जोङो सोलोंथाइ होननानै बुङो होननानै सानो आरोना
औ औ नंगौ
जेन'बा जोङो सोलोंथाइ होननानै बुंनाय लोगो लोगोनो सोलोंथाइया जोंना फसंथानारि गियान ओ मोननायखौल' जों सोलोंथाइ होननानै बुङा नोंथां ना! जेरैहाय जोङो न'खराव गिबि खेबनि थाखाय सोलोंजेननानै गामि ओनसोलफोरावहाय गेदेरफोरनि सिगांनिफ्राय जेन'बा जों माबोरै गुबुननि सिगाङाव आसरन दिन्थि लाखिनांगौ गुबुनखौ जोङो माबोरै जेन'बा गुबुनजों माबोरै रायज्लायनांगौ गेदेरखौ बोरैहाय मान सनमान होनो नांगौ औ आरो उन्दैखौहाय माबोरै अननो नांगौ थ' बेफोरनि सोमोन्दै जेन'बा आगुथायै जों जि गियानखौ मोननो हायो बेबो मोनसे सोलोंथाइ नङा होमब्ला नोंथां
औ नंगौ औङ
थ' जोबोद गोनांथार नालाय ओ जोङो जुदि सोलों औ सोलोंथाइनि मुङाव नोंथां जेन'बा जोङो सार्टिफिकेट मोनोब्ला एबा दिप्ल'मा डिग्रि बेफोरखौ मोनखांनायनि उनाव जुदि जों जोंनि आखल आखुवआ मोजां नङाब्ला जेन'बा बेखौथ' जोङो सोलों बेनि मोजां आ मा होनना बाहायथि दि होननाथ' बुंनाय नङा नङा होमब्ला नोंथां? औ ओ बेखायनो माने जोङो फारफ्रोमबो बिथिंनिफ्रायनो फरमेलानो जायाथों एबा इनफरमेलानो जायाथों एबा नन फरमेलानो जायाथों थों मोनफ्रोमबो बिथिङावनो जोङो आखा फाखा जानो नांगोन आरो नङा होमबा?
नंगौ नंगौ
बिदिनो जेन'बा ओ जोङो फसंथानारि सोलोंथाइनि बिथिङाव जों लोरबां जानो हागौ खायफाया मोजां जौखोन्दो मोनो खायफाया फरायनायाव लोरबां नङा होमबा?
औ नाथाय नाथाय गासिनबो मेलेमखौ होखारो नङासो
औ नंगौ थ' बिदि होननानै जों जेन'बा बै औ औ बै जेन'बा खम मोननायखौ ओ गासैबो बिथिङावनो जे दुरबल एबा लोरबां जों बेखौ सानजाया आरो ना औ जानो हागौ बियो माने ओ फसंथानारि सोलोंथाइयाव दुरबल खिन्थु बिनि आखल आखु फोर बै सोलोंथाइ जाय माने जोंना फरमेल सोलोंथाइयावहाय जोबोद सुखा एबा गोरों बिथांनिख्रुइ साब साबसिन जानो हागौ आरो जेन'बा बै आखल आखुफ्राना। थ' जोंना माने जिहेथु सुबुं सुबुंफोरा गासै सुबुंनि आखल आखुफोरा साफ्रोम यो माब्लाबाबो एखे जाया नालाय औ गुबुन गुबुन गुबोनथि आखल आखु गोनां औ थ' बिनि सायाव सोनारनानै माने जोंनि गुबुनखौ जों बोरैहाय गुबुनखौ जों बोरैहाय माने मोखाङो एबा फेस खालामो। एबा जों गुबुनखौ बोरै ट्रिट खालामो नाजावो बेफोरनिबो आलादा आलादा जायो आरो नङा होमबा?
औ आ सोलोंथाइनि
सोरबा गोख्रै लारा थाइ नङाासो
औ नोंगौ नोंगौ थ बेबायदि जोङो माने बुंनो हायो। आरो ना बे सोलोंथाइ होननाय लोगो लोगोनो बियो जोंनि आखल दाग्रा मोनसे आ- जु होननानै बुंनांगोन आरोना नोंथां। औ बे मोनसे जोंखौ माने ओरैबायदि थासारियाव जोंखौ दानानै होयो जहाथे जोङो जिखि समाजावनो थाया मानो बै समाजजों गोरोबनो हानाय खालामो आरोना।
उम नोगौं।
जिखि बारहावायावनो थायाथों मानो सोलोंथाइया जोंखौ माने दा लानानै दानानै जोंखौ दासिम लाङो आरो बै जायगानि फारसे थ बेनो जाहैबाय गुबैयै सोलोंथाइ बेखायनो गोबां माने जोंना सोलोंथाइगिरि सोलोंथाइफोरनि जि माने जायखौ जोङो इडुकेसनिस् होननानै बुङो नङा होमबा बिथांमोना ओ बायदि बायदि बुंफोरथि एबा खेंफोरथि होलांदों आरो जेनबा सोलोंथाइया जोंनि आखलखौ दाग्रा मोनसे आगजु होननानैहायना।
औ।
औ नोंथाङा मा सानो जेनबा सोलोंथाइनि गोहोमनि बागै?
आथिखालावथ गो ओ सोलोंथाइ गैयाबाथ जेबो गैखाया नालाय नोंथां ना नङासो सोलोंथाइखौ नांखागौ
सोलोंथाइ गैयाबा रावबो नोंखौ मान सनमानबो होनाय नङा।
औ औ।
नंगो ना नंआ?
नोंगौ नोंथां नोंगौ सोलोंथाय गैयाब्लाथ'आरो उ। जेनेबा नोंथाङा मा सानो जे सोलोंथाया खालि जोङो सार्टिफिकेटनि थाखाय एबा डिग्रिनि थाखायल' सोलोंथाइ लानो नांगौ एबा सरखारि साख्रि मोननो थाखायल सोलोंथाइ लानो नांगौ ना बले गाव मोजाङै गसंथानो थाखाय मानि थाखाय? जेन'बा सोलोंथाइखौ नांगौ नोंथाङा फोरमायनो हागोन न एसे?
सोलोंथाइखौथ जोंनो मोनफ्रोमबो ओ बिथिंनिफ्राय नांगौ जायोस मोसे
ओम' ओम
गसंथानो थाखाय माबा मोनसे बिदिनो गावनि आथिङाव गसंथानो थाख फरायनो थाखै मा नांगौ सोलोंथाइ नङासै।
नंगौ नामा नोंथां। उम
आंनिफ्राय औ आंनिफ्रायथ' सोलोंथाइया जोंनि थाखाय गोनांथि मानो होमब्ला दानि दानि जुगाथ' जों बयबो मिथिखायो दामफ्रा बाराय
उम उम नंगौ नंगौ। सोलोंथाइ गैयाब्लानो खाना बायदि नङा होनबा नोथां?
सना बायदि जाबाय।
औ
बेखायनो जिखि सोलोंथाइयानो लाया मानो जोङो माने ओ गावनि मुलाम्फा जानाय बायदि जों सोलोंथाइखौ लानो नांगौ नङा होमबा नोंथां।
उम गावनि मुलाम्फायानो समाजनिबो मुलाम्फा जागोन।
औ औ जोङो उम जोंनि जेनेबा गिबियावनो गावखौ दाग्रोनांगोन नङा होनबा नों
उम दाग्रो नांगोन।
जोङो जेनेबा ओ समाजखौहाय फोसाबनो हागोन। थानो हागोन बेबायदियैनो उम
एसे फोरमायबावदो नोंथां औ अ एसे फोरमायबावदो नोंथां होनदां।
जे
उम एसे खोनाबाय थादोंना नोंथां।
नेटआनो नांनो नागिराखैलै।
औ आं खोनादों नोंथां मोजाङैनो खोनादोंमोन।
ओम
अ बेनो आरो जेनबा ओ ओ औ अ
बेनि सोलोंथाइनि गोहोमखौ जोङो बुंनानै फोजोबनो हाया नङा होनोब्ला
ओ हाया उमहो
औ गासैबो बिथिंनिफ्रायनो माने बे जोंखौहाय दाफुङो। बेनिफ्राय सासे सोलोंथाइ गोनां सुबुङा माने जोबोद सोद्रोम आखुनि जायो आरो ना।
उम उम
फारफ्रोमथिंनिफ्राय माने बुजिनो हायो जे औ जोङो मोजां खामानि मावोब्ला समाजनि मोजां जायो एबा गाज्रि बे खामानिखौ जोङो जानगार होनो हायोब्ला जेन'बा जोङो समाजा गोग्गो जालाङो।
गोग्गो जागोन ओं औ
मोनसे सोद्रोम समाज दानो थाखाय जोङो सोलोंथाइनि जोबोद गोनां है नङा होनबा नोंथां
नोंगौ ओं
नाथाइ गैयाब्ला जेनेबा जोङो दावगानो हाया समाजा गोग्लैसोयो जोंनि समाजाव खोमसि फोथायनाया बारा जायो नङा होमबा
औ नंगौ।
औ औ औ बेखायनो माने जोङो दिनैसिमबो जेसेबां हागौ एसेबांनो माने जोंनि ओनसोलफोरावहाय जि जायगायाव गोग्लैसोनाय बे जायगानि सुबुंफोरखौ माने सोलोंथाइनि फारसे ओ आवगायनो थाखाय जोङो गोबां माखासे ओ थुलुंगा होनो हायो आरोना।
उम
अ आंबो बेखौनो सानो नोंथां।
हा
अ आंबो बेखौनो सानो होनदां नोंथां खोनादों?
ओं गावजों गाव थुलुंगा होलायनांगौ बेनोसै आरोना इदि।
औ औ औ जुदि गाव रोंदों होननानै बिदिनो गादामले गादामब्ले बायनानै थाबाय बायोब्ला जेन'बा गुबुना आवगायनाय नङा नालाय। थामाने बयबो आवगायनांगोन नङा होमबा?